हेलौ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों।
औ आं आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां बर'फ्रा बोरैहाय दाउ अमा बोरमा फिसिनानै बोरैहाय न'खर संबोदों बिनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांङा सम होनो हागोन ना दसे
हागोन दे नोंथां हागोन अब्ला नोंथांङा नोंथांङा अब्ला फोरमायनानै होदो।
औ अब्ला आं जागायदिनि नोंथां ओ जोंङो दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुंङोब्ला बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला बर'फ्रा समाज आरो रायजो बिदिनो दाबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा दाउ अमा बोरमाफोरखौबो जोंङो गाव गावनि न'खरनि आंगो जिब जिबि रखम जोंङो सिबिनानै सिबिनानै जोंङो फिसिबोदोंमोन आरो नोंथां
ओ उम
जोङो दाउ अमाखौ जोङो फिसिनोब्ला जोंनो गोबां रांखानथिनिबो गोनांथि जाया नङा होमबा नोंथां जेरै दाउ मासेनि फ्रायनो नोङो फिसा आजायनानै नों गोबां फोलेर बारि होनानै नों बेखौनो नों गोबाव आरो बिनिफ्राय फिसानिफ्राय फिसा जोङो गोबां बाराय होनोनो हायो आरो नोंथां थिग बिदिनो जोङो दाउ फिसिनोब्ला जोङो ए फाग्राब जोङो रां खरसा जाया मानोना नोङो न'नि माइरं एंखुरफोरखौनो बा ओंखाम खालायफोरखौनो होबानो दाउफोरा जायो आरो लोगोसे दाउफोरा बाहेरायाव थांनानै हाग्रा बंग्रानि एम्फौ एनलाफोरखौ जानानै दाउआ देरो नङा होमबा नोंथां आदि आ थिखालावसो जोङो गोबां मानसिफोरा दिनै दाना बाहायनानै जोङो दाउफोरखौ फेदेरनायखौ नुयो आरो नोङो दानाखौबो ए फाग्राब होयोब्लाबो नङा बेयाव दाउनि मुलामफायानो फैनाय नङा आरो बेनिखायनो जुदि नोङो फिनोब्ला नोङो एसे एनै फिनाङा मोजां बुरजा फैनानै जुदि फार्म बनायब्ला नोंहा गोबां रां मुलामफा आरजिनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो अमा फिसिनोब्ला जों दिनै गिबियाव जोङो गुनदै नांगौ नङा होमबा नोंथां आरो गुनदैजों लोगोसे जोङो थास'ल थास' गोसोम थास' गुफुरफोरखौ जों रुनानै अमानो आदाराव फायो थिग बिदिनो जोङो ओंखाम खालाय मैगं खालायफोरखौबो जोङो अमाफोरनो जोङो ओ गुनदैजों लगायनानै होयो बिदिनो लोगोसे जोङो ओ अमाखौ आरो जोङो दाना होयो खायफा खायफाया नङा होमबा आथिखालाव बे दानाफोरजों थाबदेरो होननानै जोङो दाना होनानै फेदेरनायखौ जों नुयो आरो अब्ला नोंथाङा जों दिनै ओ बिदि खालामब्ला जोङो गोबां रां खरसा जायो आरो जुदि जोङो खायफा खायफा न'खराव जेरै अफ्रि जायखौ जोङो जौ लोंखान्दा बेखौ अफ्रिजोंबो जोङो गुनदि आदारजों लगायनानै जों अमानो होनाय खौ जोङो गोदो नुयोमोन आरो दाबो जोंनि ओनसोलाव बेखौ खालामो नोंथां आरो जोङो अमाखौ फिसिनानै बिदिनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो जेब्ला जोङो न'खराव नांगौ जानाय फैसा नांगौ जाबोला जों अमाखौ फाननबो जोङो फैसा अनसुंथाइ जों मोननो हायो आरो आरो आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय बै अमा बुनदिखौ फियो आरो बांसिन मानोना अमा बुनदिखौ फिसा आजायनानै जों गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै मासे बिमाया जुदि जि दा आरो जिनैथा जुदि फिसा जायोब्ला नोङो ब्रै रोजा बा रोजाखि फाननो होबा नोङो खमैनो बाजि रोजा ब्रैजि रोजा नो मोनो नोंथां अब्ला जोङो बुन्दा अमाखौ फिसिब्लाथ' जोङो ओ जिदाइन रोजा बा नैजि रोजा मोनगोन ओ बोसोरसे फिब्लासो अब्लाथ' नोङो बेयावनो जोबखायो नङा होमबा नाथाय बिमा बिमा अमाखौ फैब्ला जोङो गोबां फिसा आजायनानै रां खामायनो हायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां नोंसोर ओन ओनसोलावहाय दिनै दाउ अमाखौ बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जेरै नोंथाङा बुंलांदों बिदिनो ओ खायफाया जेनेबा ओ न'खर लायै न'खर आरो गासिबो नखर फोरनो ओ जेनेबा अमा फिसिनाय खौ नुनो मोनाबो जानो हागौ माखासे ओ बर' न' खरा अमा फिसियो बेजों लोगोसेनो जेरै मोसौ ओ दाउ, हांसो बोरमा बेफोरखौ लानाय जायो आरोना ओ माखासे ओ बिदिनो जोङो मोसौखौथ' नांखागौ जोंनो मोसौआ गोबां ओ जोंनि बर' बा जोंनि न' खरनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो मोसौ गायाथ' जोंनो गाइखेर होयो नङा होमबा जोङो गाइखेर खौ जे जों मोसौनिफ्राय जे गाइखेर मोनगोन जों बेखौ फाननानै ओ माखासे गोनांथि जानाय समाव जों रां आरजिनो हायो बा जोंनो गोबां हे फाजाब होयो आरो गाइखेरा बेजों लोगोसेनो जोङो लोंनोबो हाबाय बा गुबुननोबो फानबाय आरो बेबायदिनो मोसौ जेरै मोसौ हालुवा बा मोसौ दामब्राफोर लायोना बेबो जोंनो जेनेबा हालेवनाय ओ बेफोराव हेफाजाब होयो आरो आरो जेनेबा हालएवनाय होनबाथ' ओ आथि आथिखालथ' फ्रायानो बांसिन हालेवला अब्लाबो माने जोङो न'नि जे मा खासे मैगं-थाइगं गायो नङा होमबा न'नि बारियाव ओ बि फोरावहाय मोसौ हालुवाखौहाय बाहायो आरोना आथिखालथ' जोङो दुब्लियाव ओ माइ गायनायाव बांसिन मोसौखौ ओ मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनला अब्लाबो माने मोसौआ जोंनो गोबां हेफाजाब होयो जेरै हाल एवनायनि अनगायैबो जों मोसौफोरखौ लानानै जों फाननानै माखासे रां ओ आरजिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जों ओ मोसौनि अनगायै आरो ना जेरै अमाफोर जे नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय अमा फिसिनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होनबा दा बेखौबो जोंनि माखासे न'खर ओ माखासे बर' न'खरफोराहाय नुनो मोनो ओ जे जों अमाखौ ओ जोंनि ओन सोलावहाय बेबायदिनो फियो आरोना खायफाया माने माब्लाबा अफ्रि होनानै बे जोंहाथ' ओरैनो गुन्दैयाथ' थाखाबाय नालाय गुन्दै बेखौथ' जों अमानो होखानांगौखा
गुन्दैजों लोगोसेनो जोंना थास'फोर रुनानै थास'आ बिदिनो माइरं एसे फोर होनानै रुनानै होयो आरोना आरो बेबायदिनो अफ्रि आमफ्राय जों जे ओंखाम जानानै जे ओंखाम खालाय गारो बेफोरखौबो होनाय जायो बिनि अनगायैबो जोंनियाहाय ओ मोस ओ अमाफोरनि अनायैबो बोरमाफोरबो फिनाय जायो आरोना बोरमाफोर खौबो बिदिनो मानै माथाम न'आवनो लानानै फिनाय जायो आरो बेबायदिनो हांसो, दाउ बेफोरखौबो फिनाय जायो आरो दा हांसो, दाउ फिसियोबाथ' जोङो बां नानो जों माइरंखौ होखायो माइरंजों लोगोसेनो जोङो ओंखाम ओंखामफोरखौबो आग्लायोबा जेनेबा संनायाव जानायाव लायोबाथाय होबाय आरो बेनि अनगायैबो जों माइफोरखौबो सारनानै होनाय जायो आरो दा बेबायदि आद'बाथ' जोङो गोदोनि फ्रायनो सोलिबोखानाय जोङो बेखौ फिसिनानै जों रां आरजियो रां आरजिनायजों लोगोसे बा जोंनो माखासे हेफाजाब होनायजों लोगोसे जों बेखौ जेरै दाउ, अमाफोर खौथ' जों जायो नङा होमबा? दाउ अमाफोरखौहाय जोङो बिदिनो जों जों देहायावहाय जे जोंहा बोलो मोनो बा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नांगौ खिनि जानाया आरो बा जोंनि बारा जानायाबो गाज्रि नालाय दा जोङो बेखौ बेखौहाय जों जानो लुुबैब्लाबो जानायनि थाखायबो जोङो दाउ अमाफोरखौ फिसियो आरो लोगोसेनो जोङो रां आरजिनायनि थाखायबो फिसियो औ बेबायदि रोखोमै फिसिनाय जायो आरो जोंनिथिं
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जेनेब्ला जोङो अखल जोङो फाननो थाखायल' नङा जोङो सोरबा आलासि फैयोब्ला आरो मालाबा गाव जानो लुुबैब्लाबो जोङो मालाबा बुथारनानै रदबनानै जोङो गोबां ओंख्रिजों जोङो जायो आरो नङा होमबा बर'फोरा बेखौ जोङो जों जानायावबो बाहायो बिदिनो दाउ फिसा गेज्लाफोरखौ जोङो रोसि जायोब्ला देहायाव बोलो मोनो ओरि मोनो होनना जोंहा मानोना जों बर' गोबां खामानि मावखुबनानै जाग्रा हारि नङा होमब्ला बिदिनो मालाबा जोङो देहाया लोरबां जायोब्ला जोङो दााव रोसि जानानै बोलो फोराननानै लानो हाफिनो आरो थिग बिदिनो जोङो आरो गोबां जेरै नाफोरखौबो फिसिनो हायो नोंथाङाबो बुंलां बोरमाखौबो जों फिसियो जेरै बोरमाया जोंनि थाखाय न'आव फिसिजाग्रा जुनार नङा होमबा नोंथां औ जेरै बोरमाखौ जों फिसिनोब्ला जोङो गोबां जोङो हायो जेरै बोरमाया जाथोसे सोमखोर बिलाइ जानानै मोजां मोनग्रा जुनार नङा होमबा जों बोरमाखौ फिसिनोबा गोबां जोङो दाना सारा होनो गोनांथि गैया नोंथां। जोङो बिफांनि बिलाइफोरखौ जोङो हानानै बा गांसो हानानै। जुदि ओ बोरमानो होब्लानो जोङो बोरमाया बेयो गाव गाय हारसिंनो जायो आरो। बिसोरो गोरान बिलाइखौ जानो मोजां मोना। बिसोरो गोथां बिलाइखौसो बांसिन जायो बेखायनो जोङो मिथिंगायावनो मोननाय बिलाइ फोरखौ जायखौ फाख्रि बिलाइ। गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ जोङो हानानै होब्लानो बोरमाया जायो आरो। बेयो जोंनि थाखाय ओ जोबोर माने गोरलै आरो बोरमाखौ। खौ फिसिनायाव मानोना गोबां खरसा रां जाया आरो आंनि नुहुरनायाव आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बोरमा फार्म, अमा फार्म एफाग्राब गैस- गैयाबाबो खम बिबांनि जोङो बिदिनो दसथा पन्द्रता फिनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां आथिखालाव एफाग्राब जोंनि ओन ओनसोलावबो बिदि ओ गिदोर गिदोर फार्म गैसोआ। ब्रयलार फार्मा दङ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय जाय सरखारनि रायफैयो बेखौ जोङो फेदेरनानै हरनांगो नोंथांनि ओनसोलाव दंना गैया? मिन्थिला। जेनेबा सरखारनिफ्राय फैनायखौ दामाने सरखारानो दाना साना। दाउ फिसाखौ हरफाखायो अखौ नोङो फेदेरनानैल' हरनांगौ आरो गभमेन्टनो। औ खोनादोंना नोंथाङा औ। औ बेखौ फेदेरनानै हरनांगो औ।
नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो अमाफोर फियो नङा होमबा ना?
औ।
औ दा अमाफोर फिनायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा अमाखौ फिसनाय जायो? जेनेबा अमायाबोथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा, अमायाबो माखासे जाद
ओ आंङो गोबां जादखौ आं बारा बांद्राय मिथिला नोंथां आङो दिसि अमाखौनो जोंनि ओनसोलाव नरमेल डिसि अमाखोनो फियो आरो जाय बाहेरनिफ्राय फैनाय अमा, बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फिनाय जाया। गामि फोरावनो दिसि अमाखौ जोङो फिसिनाय जायो आरो जोंनि अमा थावख्रिखौबो जोंनि साइडआवहाय फिबांला बारा गोदो फियोमोन। मानोना बेखो फिब्ला बारा प्रफिट गैया बे बारा देरा नालाय। बेदरबो ज'वा बियो बेखायनो जोङो दिसि अमाखौ बांसिन फैयो आरो जोंनि ओनसोलाव। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन, जोंनि सावरायनांगोखो बेखोनावनो दोनथ'नोसै नामा? औ गोजोन औ गोजोनथों नोंथां।